खोनादोंना नोंथाङा ओ आदसा नोंथाङा दा मा खालामनानै दं?
औ आङो दायो नै नोंथां जिरायनानै दंथ'यो।
आ आदसा नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां?
औ फ्रि नोंथां फ्रि
ओ नोंथाङा फ्रिबा आं मोनसे टपिकसो लाना फैदोंमोन आरो ना नोंथां
औ जागोन नोंथां
ओ इन्टारनेटजों इन्टारनेटखौ बाहायनानै जों मा मोनो आरोना नोंथां बेनि सायावसो फंनैसो सोंथि लाबोनानै फैदोंमोन आरोना नोंथांसिम आं
औ औ जागोन नोंथां जागोन औ दा बिदिब्ला नोंथाङा माने इन्टारनेटनि बागै एसे मिथिनो लुुबैदों आं फ्राय नङा होमबा
औ औ।
औ दा बिदिब्ला जोङो ओ मा होनो आङो इन्टारनेटनि माखासे ओ बिहोमा फोर इनथारनेटनि बाहायनाय बा इनथारनेटा मा बुसथु आं बे खौ आं जेसेबांखिनि मोनदांथि दं बेखौ नोंथांनो फोरमायनो होमबा नोंथां
औ नोंथां दे फोरमायलाय
औ दे बिदिब्ला जोंना मा होनो इन इन्टारनेट होनोब्लाथ' जोंनि जि दा सोरगिदिं थानाय ओ जि जोंनि बे मुलुगखौनो माने जोंहा इन्टारनेट बा ससियेल मिडियायाव साग्लोबजोबनानै लानानै दं आरोना दायो बुंनो हायो आरोना जों बेबायदि मानो होनोब्ला मानो होनोब्ला जोङो माने बे इनटारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो ओ गुबुन दाबसे जाय थानानै गुबुन बबेबा गोजान दाबसेनि जायगानि माखासे मोजां मोजां नुथाफोरखौ जोङो माने मोजां नायनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो मोनसे
मोनसे हादराव थानानै बा गुबुन बेलेग हादराव थानानै गुबुन दाबसे हादोरनि माखासे नेमखान्थि बायदि माने नुथाय जों लोगोसे बिसिनि सुबुंफोरा माबायदि ओ माव मावनानै दांनानै न'खर दायो बा न'खर संसार सालायो आरो बिसिनि समाजा माबायदि दा बैफोरखौ जो इन्टार नि जोहै जों नुजोबो आरो
औ नोंथां औ
औ दा बेबाइ बेफोरबायदिया जेनेबा जोंनि इन्टारनेटनि सिङाव दंजोबो बा इन्थारनेटनि गेजेरजों जों बेफोरखौ हायो होननानै जों बुंनो हागोन दा इनथारनेट जानाय लोगो इनथारनेट जानाय लोगो लोगोनो बा इनथारनेटा जोंनि जिउआव सफैनाय लोगो लोगोनो ओ मा होनो जोंनि माखासे खामानिफोरखौ गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन खालामना लाबोदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
औ मा होनो जोंहा माखासे बिथिङाव जेनेबा बै ओ मा होनो फरायसाफोरनि बिथिङावनो जों बुंनो थाङोब्ला ओ ओरैबायदि जायो जोंहा जे सासे सासे फरायसाया न'आव थानानैनो बा न'नि माखासे खामानिफोर मावनानैनो बियो ओम खामानि मावै मावैनो जेन'बा बियो माखासे रोंगौथि बा रोंनो गोनां खौ बेयो सोलोंनानै लानो हायो आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों
औ नंगौ नोंथां
बेवहाय जेबो जेनेबा फैसा फैसिनि जेबो खोथा गैया।
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ बेखौ जोङो खुला फरायसालि होननानै जोङो बुंनोबो हायो। यो आरो बे इन्टारनेटआ जोंहा मोजां आरो गाज्रि मोननैनिबो मोननैबो बिथिंनि मोननैबो बिथिङावनो दङ' होननानै आं बुंनो सानो।
औ नंगौ नोथां नंगौ
होनोबा जोंहा ओ गारजिनि बिङाव जेन'बा जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय मोनसे ओ जाथायखौनो आं नोंथांनो फोरमायनिसै ओ जोंहा जेन'बा ओम जेन'बा जोंहा मा होनो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय बै गुबुन दाबसे जायगानि सुबुंफोरजों माने जों इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो लोगो मोनलायो। दा बैफोराव माखासे आइजोफोरा बा माखासे ओ हौवा हौवासाफोरा बा हौवाफोरा बिदिनो इन्टारनेटाव लोगो मोनलायनानै बिसोरो ओ गावसिनि बागै माने खोथा बाथ्रा रायलायलायो दा बैफोराव जेरै बिदिनो खोथा बाथ्रा रालायदाव रालायदाव रालायदाव माने गोसो माने गोसोआ माने थानो सुखि जायो आरोना रालायाबा दा बैफोरबायदि बिदि जानायनि खार'नाव बिसोरो माने दोनखारलायनाय बा मालायनि हौवाया मालायनि हिनजावखौ लाना खारलायनाय दा बैफोरबो माने सोमजिदों आरो बेफोरो इन्टारनेटजों लोगो लोगोनो दा बेफोर माने माखासे सोलोंथाइ गैयै सुबुंफोरनि गेजेरावसो सोमजिदों आरोना जायफोरा सोलोंथाइनि माखासे गियानफोर दङमोन। दं जे बोरैहाय इन्टारनेटखौ बाहायनांगौ बैफोर बैसोर सुबुं फोरा माने बेबायदि जाब्रबथाय जाथायजों माने मोगा मोगि जायाखै आरोना। मानो होनोब्ला बिसोरो बे इन्टारनेटखौ माबोरै बाहायनांगौ बिसोरहा मोजाङै मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरबायदि जायो आरो माने नोंथाङा दा बिदिल' नङा जोंहा इन्टारनेटनि गेजेराव गेजेरजोंनो जोंहा मा होनो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय थानानै गुबुन दाबसे जायगायाव जोंनि जेन'बा सुबुंफोरा खामानि मावहैदोंब्ला बा फरायनो थाहैदोंब्ला जों बेनोहाय मा होनो मोखांजों मोखां फेस टु फेस रायलायलायनानै जोङो गावनि माखासे सुखु दुखु फोरखौ फोरमायलायनो हायोनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ दा बेफोरनि अनगायैबो जोंहा इन्टारनेटआव गोबां गोजो गोजो हाबसोनानै दङ। दा बैफोरखौथ' जेन'बा नोंथाङाबो एसे एनैखौ मिथिखागौ जानांगौ। दा बिदिनो औ दा नोंथाङाबो गावनि नोंनिसिम मोनदांथि बायदि आंनो एसे फोरमायना होदो। होदो
बिदिब्ला आं फोरमायनो नोंथानो नोंथाङाथ' फ्राय खोथाफोरखौनो बुंलांजोबखाबाय ओमबा बो आङो एसे फोरमायनानै नोंथां।
औ जागोन।
इन्टारनेटखौ नोंथाङा बिदिनो मोजां आरो गाज्रिखौबो होनलांबाय आरो ना नोंथां। आङो मोजांखौ बुंनि आरोना नोंथां।
औ।
जेरै जोङो नै बिदिनो दाब दाब जायगायाव थानाय सुबुंफोर बा जोंनि लोगोफोर बिदिनो खौरां लानायनि थाखाय जों इन्टारनेटखौनो बाहायो आरो ना नोंथां नंगौ ना नङा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
आरो जों बिदि समायना समायना था बिदिनो मेगनजों नुयैफोरखौबो जोङो बिदिनो इन्टारनेजों गेजेरावनो जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां। आरो औ आरो जोंथ' दा नायोब्ला इन्टारनेटजों नो गोबां एपसफोरबो ओंखारबाय एपसफोरबो ओंखारबाय आरो ना जेरै ए आइ फोर बिदिजों जोङो गोबां सोलोंथाइबो लानो हायो आरोना नोंथां।
नंगौ।
आरो दहाय नोंथाङानो बुंलांखाबाय जे इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां बाथ्रा फोरखौबो मोन्थिनो मोनो होननानै ना नोंथां।
नोंगौ नोंथां औ।
औ। आरो बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो बिदिनो गोबां बाथ्राफोरखौबो मोनथिनो मोना नङा मोनथिनो मोनो आरो नोंथां जेरै जोङो बबेबा फोर बिदिनो गाज्रि बा बबेबाफोर बिदिनो दैबानाफोर लोमसलाबायनायबा बि बिदिनो बबेवावफोर बांग्रिं मावनाय बा बबेवावफोर बिदिनो बारहुंखाफोर बारनायखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो खोनानोबो मोनो आरो इन्टारनेटावनो जोङो नुनोबो मोनो आरो ना नोंथां जेरै होनोब्ला बिदिनो इन्टारनेट बेखौ जों बयबो आथिखालनि न'आव बाहायजोबखासै आरो ना नोंथां।
उम।
इन्टारनेटजोंनो बिदिनो गोबां बिदिनो इउटुबफोर बा फेसबुकफोरखौ जोङो नुनो मोनसै नंगो ना नङा नोंथां? बैफोरनि गेजेरजों औ बै फोरनि गेजेरजोंनो जोङो बिदिनो गोबां जाब्रबथायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो
ओ‌ नंगौ नोंथां।
आरो जोङो बिदिनो नायनो थांबावोब्ला बिदिनो जोङो गोबां बिदिनो सोलोंथाइफोरखौबो जोङो बिदिनो ए आइ फोरजोंबा बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो लालायनो हासै आरो नोंथां।
उम नंगौ नोंथां।
आरो जोङो बिदिनो फ्राय जोङो नुबावो जे इन्टारनेटनि गेजेरजों। बिनो गोबां सुबुंफोरा बिदिनो गोबां हेल्प मोनदों होनना होननानै आंनि साननाय आरो ना नोंथां।
औ औ औ।
जेरै जोङो बिदिनो जोंनि लोगोफोरजों रायलायब्लाबो जों इमाइल बा बिदिनो फनजोंहाय जों इन्टारनेनि गेजेरजोंनो जो रालायनोबो हायो। थां आरो जोङो बिदिनो खोनानो मोना बिदिनो नुनो मोनबावो जाया जे आरो जोङ बिदिनो इन्टारनेटनिजों गेजेरजोंनो जोङो बाहायनो बाहायो जे जोंनि गुबुन हादोराव जे जोंनि लोगोफोर थानाय बेफोरजों जोङो बिदिनो इमाइल बा इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो खौरांफोरखौबो जोङो लालायनाय। नुनो मोनो आरो जों बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों। गेजेरजोंनो गोबां बिदिनो बाथ्राफोरखौबो जोङो मोनथिनो मोनो आरो जोङो बिदिनो गोबां। गोजान गोजाननि थासारिफोरखौबो जोङो मबाइल इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो नुनो मोनो नंगौ ना नङा नोंथां?
औ औ नंगौ औ नंगौ नोंथां।
अ आरो फ्राय जोङो बिदिनो नोंथाङा बुंनानै बि गाज्रि। गाज्रियाथ' जों बिदिनो इन्टारनेट हो हेलौ।
औ खानादों नोंथां।
अ गाज्रिया बेनो इन्टारनेटनि गाज्रिया बेनो बे फरायसा समाव जोङो इन्टारनेटखौ बांद्राय बाहायो। नाङा आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
मानो होनोब्ला जोङो बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो आथिखाल जुगाव गोबां गेमफोरखौ। जों नोनो मोनबाय नंगौ ना नोंथां।
नंगौ।
औ बैफोर जोङो जे गेम्सफोरखौ गेलेबाय थायोब्ला जोंनि बिदिनो फरायनाय समावहायो। इन्टारनेटआबो गोहोम खोख्लैनो हागौ आरो ना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
जोङो इन्टारनेटनि फारसेल' खारबाय थायोब्ला जोङो इन्टारनेटनिल' ओ सायाव सोनारबाय थायोब्ला जोंनि फरायनायफोरा नस्थ' जालांगोन आरो नोंथां।
औ औ।
ओंखायनो जोङो जे जोंनि लेखाफोराव एन्सार कुइसनफोर होनाय बेफोरखौ जोङो गावनो गाव नागिरनांगौ आरो ना नोंथां। मानो होनोब्ला जोङो बैफोरखौ फरायनानै बा नागिरनानै जोंनि गोसो। बेफोरावबो जे लेखा फरायनाय समाव बिदिनो हाबलांखाथों होननानै आरो लांदां। बेनिखायनो जोङो इन्टारनेटखौहायो बांद्राय बिबाङावबो बाहायनाङा आरोना नोंथां।
नंगौ।
औ आरो जोङो बिदिनो इन्टारनेटखौ जोङो बिदिनो गाज्रि नायबावोब्ला बिदिनो गोबां। गाज्रि गाज्रि लोगोफोरबो थायो नंगौ नङा नोंथां। औ बिदिनो बिसोरो बिदिनो। गेजेरजोंनो खौरां लाहरलाबायनानै ओ फैदो लोगोफोर बेरायनोसै बिदि होननानै लेंनानै थांनानै बिदिनो जोङो आथिखालनि जुगाव बिदिनो बुथारैखुमानायफोरखौबो। जोङो खोनानो मोनो। नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां औ आरो बिदिनो। जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बिदिनो बोराय बुरैफोरा दोनखारलायनाय बा खारलायनायखौ जोङो गोबां नुनो। मोनसै आथिखालनि जुगाव बा गामि एरियानि ओनसोलफोराव नंगौ ना नङा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ। नोंगौ नोंथां खोनादों? हेलौ खोनादों नोंथां। हेल'।